हेलौ औ दा जोंना टपिकआ जानाय लोंनायनि सायाव रायज्लायनोसै ना?
औ औ जायो दे
जोंनिथिंथ' जानाया माने गोदोनि बायदिनो जायो आरो जानायाथ', नोंसिनिथिं बोरै जायो जानाया,
जोंनियावबो ओ जोंनियाव, बर' बर' समाज हिसाबै, बर'नि माखासे दोरोङारि, रेव गोदोनिफ्रायनो जाबोगासिनो आरो ओ बेनिफ्राय ओरैनो नोंथाङा, मा मा ओंख्रिखौ गोथावसिनमोन,
अ आंथ' सबायजों दाउखौनो आंनि फेभ्रेट होनो साननानै लायो आरो उम औ उम बिराद गोथाव मोनो बेखौ जानो,
औ औ गोथौआनो औ आंबो गोथाव मोनो, बेनिफ्राय औ
नोंनाबो बेनो जाहैबाय आरोना?
ओ बे जेनेबा सबाइजों दाउखौबो गोथाव मोनो, ओमफ्राय अनलाजों दाउ बेनिफ्राय नारजि अमा बेफोरखौ गोथाव मोनो ओमफ्राय माने गोथावसिन मोननाय ओंख्रि बिदि अपसन गैलया आंनिया माने ओ मोजां, नानै होयो माने बेफोरखौनो जायो आरोना, इनिफ्राय ओ थास' बि बिबार बा थास बि
औ ओम
बिथाङा बर'नि माबा मोनसे ओंख्रि जानो मोजां मोनि दङ नामा?
आङो अ आं जानो मोनैया माने खारौ खान्दायखौ बिराद गोखाखाय जानो बायो आरो आं।
औ बेखौ दास समाव मोनोना?
औ ओम ओम औ माने बे बिराद आसरित माने हरावनो बारनानै हरावनो सिरियो।
औ औ औ औ बेनि थावनायाथ' बिराद गोखा। नङा होमबा ओ ना नाथाय बेखौ ओ‌ बे बिबारखौ ओ‌ दैयाव संख्रि होननानै एसे सोमनानै दोनोबा बेनि गोखाया खारो होननानै बयबो बुङो।
अ उम
गासिबो गोस गोखाया खारजोबा नाथाय एसे गोखाया खारो आरो बेखौ बेदरफोरजों जायोबा माने एसे जानो हायो होनबा?
उम उम आरो खोनानो मोनो। बेमारबो खारो होननाय माबाबा मोनसे बेमारबो माबाफोर जानाय नोंनि मोदोम सोलेराव आरो देहायाव। बेखौ जाबा उम
औ ओरैनो नों नाफोर मोनो ने। औ ना मोन नाफाम दे हुदा दाङना गैया नोंसिनि
जोंथिं देयो गामिनि सोरबा सोरबा संबा आरो नाथाय जोंहा देया आरो।
औ औ नोंथाङा नाफामखौ जानो मोजां
मोनो आङो ओं उम माने जाहा न'खराव गुरुयो आरो
औ औ औ ओमफ्राय नाफाम देनाय जाया आरो उम ओरैनो न'आव नवाव गुरनाय नाखौ ओरैनो मा माजों जायोनो?
जोंहा बांसिन मैथायाइजों जानाय जि था-जानाय जायो आरो।
औ औ औ ओमफाय जाजोबनो हायाबा फोराननानै दोनबाय।
औ उम
नानै सबाइफोरजों जाजाबाय।
औ ओमाय ना गोरलैफोरखौ बिदिनो बा थोन जायो।
औ औ
ना गोरलै सिंखावरि फोर मोनोना।
औ ओ ना बाथोन देनाय समाव माबाफोर एक्सट्रा होफे होदेरो नामा जेरैहाय खायफाया जनै दुराव थोयो खायफाया मा ओ गंगार दुनदिया होयो बेफोरबायदि होनाय हुदा दं नामा?
जोंहा बिदि बांद्राय होआ माने बानलु होयो। बिदिनो संख्रि उम सामब्राम बिदि होयो आरो। ओम सानजारि बाथोन खालामो।
औ अ हा हा थिगानो उम ओ
नोंसिनिथिमबो मोनगोना मोना नाफोरखौलाय?
औ दैज्लां समाव जोंथिंबो मोनो। बिदिनो ओ बुरजा मोनोब्ला नाफामफोर देनानै दोनो। जाहाथे मेसेंङाव बेखौ जानो हायो मेसेङावथ' बिदि दुब्लियाव ना मोना नालाय। उम दैमाफ्राव मोनबाबो। दैज्लाङाव बांसिन मोननाय जायो बेनिखायनो माने मेस सेङाव जानो थाखाय नाफामफोर देनानै दोननाय जायो
औ बर'फोराथ' गोदोनिफ्रायनो ना गुरनानै जाग्रा जाहैबाय आरोना ओंखायनो बिराद जायो आरो जोंनि गामियावबो ना फोरखौ गुरैयो बयबो गुरहैयो ना मोनो जायगायाव थांनानै
औ बेनिफ्राय नोंसिनिथिं ओ खारैजों मा मा ओंख्रि जायो ओरैनो
अ खारैजों जोंहा बिदिनो मा होनो लाफा दोलो ओमफ्राय अनला सबायाइ बेफोराव होयो आरो उम उम
औ औ खारैआथ' ओरैनो खारैआथ' ओरैनो गोबां बानाय जायो नालाय जेरै सबाइ खारै बा थालिर फसलानि खारै बा अबेबा माबानि खारै दा बेफोरनि बेफोर खारैखौ बबे बांसि खारिखौ नोंथ थांमोनहा बाहायो
जोंनिथिंथ' बांसिन थालिरनि थालिरखौ बाहायो आरो उम उम
ओ बे थालिरनि खारैखौ बोरै बानायो नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा?
अ आंथ' बांद्राय मिथिबा-बाबो मिथिगौ आरो आंनि सान्दों माने नुनायाव मानो होमबा खारैखौ उम थालिर खौ मा होनो दाननानै हानानैहायो दोनसे फोरानो आरो
औ
थालिर फस्लागोमाय फोराननानै सावो माने साव ओ ओं सावनानै बेनिफ्राय माने बानायसोनोआरो बिदिनो सावनानैदिनदो ओ हाथर दोनसिगोन ओमफाइ गल गल खालामसिगोन आरो
औ सबायखौ जेरै खालामो बिदिनो आरोना
नोंसिनिलाय बांसिन बोरै खालामो खारैफोरखौलाय
जोंनिथिं माने थालिर ओ सबायखौ बां सिन बानायनाय जायो मे सबाइ जेब्ला सबाय फि थाइखौ मारा होनानै मोनखाङो ओमफ्राय बिनि बिफां बा बिनि सोराखौ बिदिनो एखे थालिरजोंनो ओ एसे रानबाथाय ओ सावनानै बिनि हाथफ्लाखौ गल गल खालामनाय जायो आरो। ओमफ्राय जेब्ला खारै दिहुनो अब्ला दै होनानै बेखौ फसरनानै खारै खौ दिहुन्नाय जायो आरो उम उम।
खारैखौबो जों सानफ्रामबो ओंख्रि जानायाव बाहाया बाहायनायालाय। ओंखायनो बे बुस्थुआ जोबला बाया जानला मानला।
औ-औ बेयो खेबसे बानायना लाबानो गोबाव थायो आरोना औ-औ-औ-औ बेयो सबाय ओंख्रै
औ ओं जोंथ' बेफोरखौ सामफ्रामबो जाबाय थाया नालाय गोबाव समसिम थायो आरो खारैया।
औ-औ नोंथाङा नारजि अमा जानो मोजां मोनो नामा?
अ आंथ' अमाखौनो जाया माने।
औ अमा जाया ने औ-औ-औ।
जिजों बेलेग होबा जायो आरो नारजिखौ।
औ बेलेग बेदर होबा जायो आरो ने औ-औ। बेनिफ्राय ओ अनलाजों दाउजों जायो नङा होमबा। ओ बेनिफ्राय अनलाया ओरैनो मा-मा बेदरजों जाजाबावो?
अनलाया खोब माबा बांसिन दावजों जायो जानायालाय।
औ-औ-औ।
बिदिनो ओमफ्राय ना। बिदिनो ना गिदिर-गिदिरखौनो जायो आरो ओम बिदिनो। बेदर बा माखासे उम बेफोरजों बांसिन जानाय जायो जों ना आरो दाउजों मालाबा बयलार मालाबा लकेलजों आरो।
औ।
औ।
दाथ' आरो मेवानि बोथोर
औ ओ
उम उम ओ बेनिफ्राय नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ माबाफोर मुलि हारिनि मैगं बा हाग्रायाव मोननाय मुलि हारिनि मैगंफोर जायो नामा?
बिदिथ' जोंनिथिं बांद्राय जाया होनबाबो खोब मा होनो बर' हारिनि मा होनो ओंख्रियै बेबो जायो मा होनो खिफि बेन्दों होननाय खोनादों ना?
औ औ खोनाद
ओं बेबो बेमार हामो बिनि खायनो बेखौ जानाय जायो आरो बेमारनि समाव। उम मा होनो ओमफायो माबा मोनसे इदिनो मैगं थाइगं बुथुमनानै मुलि बानायनाय जायो आरो उम बेलेग बेलेग दंफांजोंनि माने लोखोना माबा थाइजौ बिगुर बिदिनो खोब जों बेखौ नुनानै लोंनाय बिनि बिदिखौ लोंनानैे देहायाव माबा मोनसे बेमार खारनायखौ जों नुनो मोनदों आरो
औ औ औ औ बर'फ्रा औ गोदोनि बर'फ्रा गोदोहाय माने डक्टरनि मेडिसिन बा द रनि मुलिफोर बाहाया बाहायामोन ना ओ बे समाव हाग्रानि बिफां लाइफांनि बिलाइ फांफोरनि रोदाफोरखौ मुलि बानायनानै जानानै माने बेरामफोरखौ सोखांना लायोमोन आरो ना औ ओ नोंसिनि ओनसोलाव ओ ओरैनो माबाफोर ओंख्रिनि सायाव माबाफोर फोथायनाय दं नामा जेनेबा ओ उमुग ओंख्रिखौ जाबा उमुग जायो ओ आरो ओ बे ओंख्रिखौ उमुख दिनाव जाथारनांगौ बेफोरबायाददि फोथायनाय दं नामा?
जोंनिथिं माने आं बांसिन फोथायनायखौ नुदों बैसागु समाव आरो माने एक क्स' एकथा ना मा होनो बेखौ बुथुमना जानानै जाबा माने गोजाम माने गोजाम बोसोरनि बेमार आजारफ्रा खारो जाहैदों आरो
आद
ओ औ औ उम बे बोथोर मोनसे बोथोराव आरो बैसागुआव उं
मैुहु हाग्रानि गोखा गोखै बुथुमनानै जायोब्ला बेमार आजारा खारो आरो ना‌ ओ जोंनियावबो बिदिनो नोंथां
बिदिनो
औ होमबा नोंथांजों सरायनायखौ‌ बेख नो दोनथ'नोसै नामा हेलौ
औ